हेलौ हेलौ
हेल' नोंथां
खोनादों ना
अ नोंथां खोनादों औ उम गोजोन दङ नोंथां गोजोन सान्जौफु नोंथां अ नोंथां फन हनायनि आन्दोआव माबाफोर दंमोन नामा नोंथां?
दंनायाथ' दंमोनलै आङो मोनसे बाथ्राखौ माने सोंनो नागिरदोंमोन आरोना सोरनोबा गामियावथ' बेलेग बेलेग जायोना गामि लायै गामि मोनसे जोंनाबो बर'आव जोङो गायनाय फुनायजों सोमोन्दो गोनां आरोना बेबो। बाथ्राया औ बे जाहैबाय आमथिसुवा होनो ना? बे आमथिसुवाखौ जेनेबा नोंसोर गामियाव माबायदि फालिनाय जायो? बेखौ औ औ बे खौ नोंथाङा एसे सुंथाबै फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन औ औ होमबा नों नोंथां आं फोरमायनोसै नोंथां
औ औ दे जागाय।
जेनेबा आं जेन'बा आं एसे फोरमायग्रोसै नोंथां ओमफ्राय दा नोंथाङाबो नोंसिनि जेन'बा नोंसिनि एरिया बा नोंसिनि नि जायगा फारसे माबायदि फालियो नों नोंथाङाबो एसे फोरमायदो ना नोंथां जाहाथे जों माबाफोर मिथिलायो। एसे मोजां जानायनि ना नोंथां
औ औ नो
ओरैनोथ' आमथि सुवा होनोबा नोंथां नामावनो दंखायो सुवा
ओम औ औ औ नंगौ नों
बै दिनखौ जोंनि बर'फ्रा माबायदि फालियो होमबा नोंथां ओ गोदोनिफ्रायनो आरोना जोंनि आजै आजौनिफ्रायनो बे दानिल' नङा फोरबोआ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय। बेयावहाय बुङोब्ला बुंनो थाङोब्ला माने जोंनि ओ बे बुहुम बिखाखौ जोंनि बर' माहारिफ्रा ओ जोबोदै माने अन अननाय आरो सिबिनाय होयो आरो नोंथां माने मान सनमानखौ जोबोद गुवारैनो होनानै होयो
औ
जोंनि बुहुमानो जोंखौ फिनानै दोनदों नालाय नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
बै समाव जोंनि बर' फोरा नोंथां माने ओ फिथाइ सामथाइफोरखौ जानला मोनला माने बिनि सिगां आरोना आमतिसुवानि सि सिगां फिथाइ सामथाइफोर खौ ओरैनो नंबां जाबाङै जालाबाया ओ बेखौ जोंनि बुक बुहुमनि ओ बुहुम बिखानि ओ जेन'बा मोदायखौनो होनजायो बेनो बावगोरो थाखाय बे माबाखौ ओम आमथिसुवाखौ फालियो आरो ना नोंथां
औ औ बावगोरोनो थाखाय जों फालिनाय जायोना
फुरा माने गामि हलैनो माने गामि गंसेनि सुबुंफ्रा ओंखार जोबो आरो ना जेनबा रायजोआव रायजोनि सुबुंफ्रा ओंखारजोबनानै जोंनि ओ‌ ल लामा सामायाव जा हाग्रा बंग्रा जादों जा एसे मैलाफोर नुदों बेफोरखौ फोसाबनायनि हावा फारि लायो आरो नोंथां हाबाफारि लानानै बिसोरो ज' ज' ओंखारनानै बे लामाफोरखौ फोसाबो मैला आरिफोरखौ बिसोर बोस्राङो माने जोंनि बुहुम बिखाखौ साखोन सिखोन गोथार खालामनायनि मोनसे सान बायदि बेखौ फालियो आरो नोंथां।
औ न
रायजो हलेनो ओंखारसै ओमफफ्राय बहुम बि बुहुम बिखाखौ फोसाबनोसै हाग्रा बंग्रा दानस्रांनोसै बिफां लाइफांफ्रा बहाबा ओ दालायफोरा जेन'बा हेबजां हबजुं जानबा बेफोरखौ दानस्रिस्राङो आरो थां
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
बे समाव मा बे समाव जोंनि बर'फ्रा माबायदि फालियो माने सुवा आरोना माने जोङो बुुम बिखाखौ फोस साबाबा जोङो जेबो खामानि मावनो मोना बिदि बिनि असिलायै मा खालामो बर'खौ बोला खामानि गावनि न'नि खामानि आर ना जेन'बा जेनेबा हालेवथारनांगौ जेनेबा हालु थानाव खो थियाखौनो फोबावनांगौ हालौ थारनांगौ अब्लाबो हालवा आरोना माने खामानिखौनो मावा माने बुहुम बि खाखौ अननाय सिबिनाय हो होआ गौमानि बे खामानिखौ मावजेनो आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
फिथाइ सामथायफोरखौ बुहुम बिखानि मोदायनो बाउगोरो बेनि उनावसो न'खरै बा खाथि खालानि न'नि सुबुंफोरजों ज' लोगो नांनानै बै एसे फिथाय लाबोबाय आं एसे फिथाय लांबाय बै एसे लाबोबावबाय बिदि ज' लाबोलायनानै जोङो रानलायनानै जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोथां
आमटिसुवा होननानै फालियो नोंथां। बे दिनाव मा जाबावगौ नोंथां जेन'बा जोंनि एरियाखौ होनदों ना नोंथां जोंनि एरियायाव ओरैबायदि फालियो नोंथां जों एरियाव ओरैबादि बिदि फालियो नोंथां ओ जेन'बा गामि हलैनो ओंखारखायो नालाय
औ औ नंगौ ओंखारो।
माने न'आव थाङा लासिनो बिसोरो फोथार फारसे ज' थाङो राननो फोथाराव थांनानै मा खालामो हाबा जानाय ओ बोराय बोरायफोर हाबा जायै सेंग्रा सेंग्राफोर बिसोरनि गेजेराव मा जायो मोनसे जोलुर बादायलायनाय जायो नोंथां
औ औ
बिसोरो जोलुर बादायलायगोन रंजालायगोन। माबा ओ जो बल जोगोन रं- रंज रंजालायगोन बिसोर बिदि रंजाखांनानै रंजाखांनानै ओरै माखासे बेराफारसेहाय जाय जाय जोआ बा जाय जाय जोलुरखौ जोनो मोजां मोना बा ओ मा होनो देहा नोरजिया एसे बिसोर मा खालामो नोंथां बिसोरो साखाथियावनो बेदर खाजि एवनो नोंथां अमा बेदर
औ औ औ औ नंगौ
गामिनि बैसो जानाय आइजोफोर हाबा जानाय आइजोफोर ओमफ्राय सिख्लाफोर बिसोरनि गेजेरावबो जोङो काबादि गेलेनायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ औ
गाजा गोमजायै गेलेबाय रंजाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव मा खालामो ज' मोनसे फोथारनि बिफां सायाव जिरायनानै बिसोरो खाजिखौ जानानै मोनाब्लि मोनाब्लि बयबो न' फारसे खिदिंलाङो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
ओरै बायदि मोनसे खोथा दंना ओ मा होनो जों गोदो बर'फ्रा मा खालामो मोन ओ न'आव मासे मासे दाउस्रि दाउस्रि फिसियोमोन दां नोंथाङाबो नुबाय जानांगौना?
औ औ औ औ फिसियोमोन फिसिनाया औ जोंनिथिंबो फिसियोमोन गोदो
बे दाउस्रिखौ माने हायाव गाहोआमोन माने बे दाउस्रिखौ हायावनो गाहोआ नांगौबा बेखौ फानजारियावनो जोब जोबनानै दोनगोन गोजौआव मा मा जायो सानोमोनो जेनेबा बा बे दाउसिखौ बे हा गाखोयोबा बे दाउस्रियाबो ओ सुवा बायदि जानानै रायज्लायनो रायज्लायनो रोङा जायो नोंथां औ जोङो दावस्रिखौ मानो फिसियो मोन जेन'बा न'आव समायनायनि रायज्लायनो दावस्रियाथ' मानसिनि जब माथ लायो ना नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
दाउस्रियाखौ हायाव गाखोयोबा आमथिसुवायाव बे दाउस्रिया रायज्लायनो रोङाबा ओ मानसि सुबुं माहारिनि गुनखौ लानो रोङा बेखौ फोथायो मोन आरो जोंनि गामियाव जों बि बिदिनो फालियोमोन नोंथां दा नोंथाङाथ' आंनिफ्राय माखासे बा थ्रा मिथिबाय दा नोंथां बिथाङा नोंसिनि एरिया बा नोंसिनि साखाथि फाखाथिबा नोंसि नि जायगायाव माबायदि? आमथिसुवाखौ फालियोमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ औ फालिनायाथ' फालिनायाथ' बुंनाय नों जेरै बुंदों बिदिनो एसे एसे मिलायदोंआनो जेनेबा गामि लायै गामि बेलेग बेलेग आलदा आलदा जायोना औ ओं फ्रायानो मिलायदों नोंथांनि बुंनायाबो उम जोंनि गामियावबो बि बिदिनो सेंग्रा सेंग्राफोर एबा बोरायफोरखौ ज' मिथिं लिंबाय मिथिं लिंनायनि उनाव सानसे सिगां ओमफ्राय बिनि उनाव आमथिसुवा बेयाव
हाग्रा एवनो थाखाय लामानि हाग्रा एवनो थाखाय मानसिफोरखौ औ लेंबाय लेंखांनायनि उनाव जोङो ज' ओंखारलायबाय नेक्स्ट दिनखालि जों ज' ओंखारबाय ज' ओंखारनानै लामा एवबाय आरोना। लामा एवबाय जेनेबा बिदिनो सोरबा उ नों-नोंनि बुंनायाबो थाय सोरबा थाइजौ सोरबा खान्थाल बेबायाददिनो लानानै थाङो थांनाया जोंनाबो ओमफ्राय बिदिनो हाग्रा एवबाय हाग्रा एवखांनायनि उनाव मेंबा मेङोना दसे नोंथ' एवबाय थानो हायाना अबेबा अबेबा सायख्लुमाव ज' जिरायबाय खान्थाल जाबाय नङाबा सोरबा थाइजौ जाबाय आरो दसे थानानै मेंगाबा आरो एवफिन लायबाय गामियाथ' फिसा नङा गि दिर जायोना। गामिया उम औ आरो सान्दुं गोसा जायो। बे आसारनि सा-सान्दुंना
उ उ
आसारनि सान्दुं गोसाखौ सयज' खालामनो हाया सोरबा सोरबा। बेनि थाखायनो बेव दसे जि दायो जिरान लानानै बिनि उनाव मावफिननाय जायो बेबायदिनो मावै मावै मावखांजोबनानै जेरै नों होनदों बेबायदिनो सोरबा जेनेबा गामियाव थ' सोरबा खना आरि नांनाय थायोना गामिनि खामानि नालाय सोरबा फैनाय सोरबा सोलाबै बेजों खना नांनायाव बै माखासे खना नां नायनि फैसाखौ जमा खालामनानै अमा मासे नङाबा सोरबा ओ सोरबा दाउ जायै अमा जायैनो दाउ लायबाय बेबायदि लायनानै माने जमा बिदिनो फोथाराव जानाय जायो आरोना खिन्थु खिन्थु जोंनिया माने जोङो जों गामियाव जों सिख्लाफोरखौ ओंखारनाय नुवाखै आरो ना नुनाया जों जेनेबा सेंग्रा नङाबा बोराय बेबायदिनो थांनानै सोरबा जुमाय सेरेब लोंग्राफ्रा गावबा गाव लानानै थांबाय लोंहैबाय जेनेबा सोरबा लोंबाय थाबाय सोरबा खाजि एवबाय थाबाय बिदिनो ओमफाय सा जायोबा जाय गेलेनायफ्रा गेलेबाय आरो बिदोनोसै सेंग्रा बोराइ जोलुर बादायलायनाय जायबाव जोलुर बादायलायनायाव एसे एनै प्राइजबो जेनेबा देरहानायनि प्राइजफोर होनाय जायो सेंना सेंग्रा सेंग्रा बा सेंग्रा बोराइबा बोराइ बेखौ जेनेबा रायजोफोरनि फाय होनाय जायो आरो ना जोंनावथ जेनेबा फैसा थायाना सेंग्राफोरनाव सोरबा सोरबा औ उन्दै उन्दैसो जायोना सेंग्राफ्रा आरो खामायनो रोङि जायोना औ फ्रायानो नायोबा सेंग्राफ्रा मानि एसे मोजांसि सिन आरोना बोराय फोरनिफ्राय बे जोलुर बादायलायनायाव बैसोर जाय जाय बोरायना थायो बिसोरथ' एसे खारनो माबा जायोना उम देहा राबो एसे ए मोजां जाया बिसिना जेनेबा सोरबा नु जाया सोरबा माबा जेनेबा माबा मोनसे बेमार आजार थायोना बोरायबाथ जोंबो देनां जागोन दे बेखौ बुंनो हाया बेबायदिनो आरो ना ओमफाय बेयाव जों फराय औ लानानै न फारसे फैयो आरो जेनेबा जाखां लोंखांसो जोंनिया जोलुर बादायलायनाया जायो आरो ना
औ नोंथां औ होनबाथ नोंथां फ्रायानो फ्रायानो गोरोबदों
औ औ फ्रायानो गोरोब दों माने बिदिनो बिदिनो फालिनांखागौ नालाय ओंखायनो गोरोबदों बायदियानो मोनदों आरोना आंबो नोंथांनि बुंनाय बायदि गोरोबदों ना होमबा नोंथां औ औ औ दे
ने जोंनि एरिया माने बयनावबो जाहैबायदि मोनो आं बेखौ माने ओ बोराय बोराइफोरा माने बे जोलुर गेलेनायाव जेननायखौनो लाया आरोना नोंथां माने मा होनो माने मा होनो बेनि आन्दोआव दङ माने जेनेबा सेंग्रा सेंग्राफोर नालाय बिसोर नोंसोरथ' जोनो हाखायो नोंसोर देरहागोन अबसे नोंसोर देरहागोन नोंसोर बे दिनै जों सानसेखौ जोंखौ रंजाहोनो थाखाय मानो जेनफानो हाया बिदिखौ लांनानै लाङो आरोना बिसोर खोथायाव जोंबो सेंग्राफ्रा बिसोरखौ मान सनमान होनायनि लेखा जोंबो बिसोरनो दे होमबालाय जों जेननाय बेखौनो लागोन होननानै जोङो जेननांगौ जायो आरोना नोंथां
औ औ औ औ औ औ नंगौ नंगौ। बबेबा बोसोराव जेनेबा बिसोरखौ देरहा होबाय अबेबा बोसोराव जों देरहाबाय बेबायदि मानिलायनायनि गेजेरजों जाहैबाय। बियो
माने बै दिनानो नांलाय खमलाय नं गैया नालाय जेन'बा मान सनमान होलायनायबो थाङो आरो बेयाव होमबा जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंनि जेन'बा बिदि मिथिलायनाय थाबाय आरोना। जोङो बे आसार खान्थिखौ लाखिनाया मोजां नोंथा मानो लाखि
ओम जोंनिनो औ जोंनिनो आजै आजौ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेम जोंबो बेखौ गारनो हाया जों जोंहाबो फालिलांनांगौ जायो। दे बिदिब्ला दे होनबालाय खोनाबाय नोंथां नोंथांजों रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन
ओ आंबो गोजोननाय मोनदों नोंथां उननि समाव जोङो गोबां बिदिनो। गियान रानलायनो हाबावगोन आं बेखौ
औ दे बिदिब्ला होनबा ने नोंथां औ औ औ औ औ दे दोनथ'नाय जाबाय।